हेल' नोंथां।
औ नोंथाङा खोनादों।
औ नोंथां खोनादों दे।
नोंथाङा फ्रि दङ?
औ दोंडो़ दे नोंथां
आं नोंथांजों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा
औ नोंथां हागोन दे।
आयदायानो जादों दानाय लुनाय
औ।
दानाय लुनाय होनबाथ' जों मिथिखागौआनो बर' आइजोफोराबो दानाय लुनायाव गोदोसोनानै थानाय
औ।
बांसिन बर' आइजोफोरानो गोदोनिफ्रायनो गावबागाव दाना लुनानै गानबोगासिनो दं बेबायदिनो जोंनि ओनसोलखैबो दासिमबो दानाय लुनायखौ नुनो मोनो नोंथां
औ
दानाय लुनायनि फारसे बुंनो थाङोबा जों सिगाङावनो बे आइजोफोरखौनो मख'नांगोन मानो होनोब्ला आइजोफोरानो गाव गावनि गानग्रा दख'ना आरो हौवासाफोरनि जि गानग्रा गामसा बिनि अनगायैबो माखासे आर'नाइ आरो बिहु फालि होननाय बेफोरखौबो दाबोगासिनो आरो नोंथां बेबायदि दानियाव जोंना माखासे जन्त्रफोरनिबो गोनांथि जायो गिबियावनो जोङो बुंनो बुंनो थाङोब्ला सालखुन्थाखौ मख'ग्रोनांगोन नोंथां
औ।
बिनि अनगायैबो जोंना माखासे फिसा फिसा गोनांथि जाबावो जेरै बालेब माखु रासो। जेनथेर बायदि बायदि आरो नोंथां। सालखुन्थाखौ जों माबोरै बानायो होनब्ला जोंनि ओनसोलखै गय बिफांजों खायसेया बानायो आरो खायसेया। औवा बुरखा गिदिर गिदिर नागिरनानै बेजोंबो बानायो आरो नोंथां। बेबायदिनो बानायनानै जोंना। जि दाग्रा बेखौ बानायना लायो आरो। आरो आथिखालावथ' जोंना माखासे गोनोखो मुगानि जन्थ्रफोरबो ओंखारबाय नालाय बेजोंबो दानाय दानायखौ नुनो मोनसै आरो। बिदिनो दख'ना दानायनि सोमोन्दै बुंनो थाङोब्ला जोंना दख'नाखौ जों गिबियावनो सोंना लाग्रोनांगौ। बेयाव जोंना बायदि रोखोमनि गाब नि खुन्दुंबो गोनांथि जायो मानो होनोब्ला खुन्दुं नङाब्ला जों जिखौ दानो हाया। आरो खायसेया खुन्दुं मोनसेल'जों जिखौ दाया नालाय नोंथां। बेनिखायनो गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंजों ग्राफ महर होनानै दख'नाखौ दानायबो नुनो मोनो आरो नोंथां। जि सोंनायाव जोंनो गुवार आरो गोलाव जायगानिबो गोनांथि जायो।
औ।
मानो होनोब्ला दख'नाया गोलाव आरो गुवार जायो नालाय बेनिखायनो दख'नायाव बांसिन जायगानि गोनांथि जायो आरो नोंथां। सिगांआवनो गोलाव आरो गुवार सोंनानै लाग्रोयोबासो जोंना उनाव जेबो खस्थ' जाया मानो होनोब्ला जिखौ सिगाङावनो सोंखांना लानायनि उनावसो फारि फारियै खुन्दुं थुनना दालांनो हायो नालाय नोंथां।
औ।
बेनि अनगायैबो जोंना गामसा सोंनायावबो जायगानिनो गोनांथि जायो नाथाय दख'नानि बायदि जोंना गुवार आरो गोलाव बांद्राय नाङाबो जायो आरो नोंथां मानो होनोब्ला गामसानि गुवारा एसे गुसेब जायो आरो गोलावाबो इसेबां मानि दख'नाजों समान जाया। आरो आर'नाइयावबो जोंना गुसेब जायगायानो जायो। नाथाय गोलावआवसो जोंना एसे गोलाव जायो। आरो खायसेया गुसेब आरो गोलाव नङि जायगायावबो मिलायनानै सोंनो सोङो। बिदिनो जोंना गुबुन गुबुन गाबनि नांगौ खुन्दुंफोरखौ सिगाङावनो थुनना लाग्रोनांगौ खुन्दुं थुननायाव जोंना जेन्थेर नांगौ आरो सोरखि नांगौ। आरोबाव जोंना सफ्ला होननाय खौ नांगौ मानोना सफ्लायावसो जोंना खुन्दुंखौ थुनो। बिनि उनावसो दानायावबो बाहायो आरो सोंनायावबो लारि लारि बाहायनो हायो। सिगाङावनो सोंखानानै लायाबा जोंना जेबो जाया नालाय
औ।
माखासे आगरफोरनि बागै बुंनो थाङोब्ला जोंना गोदोनि आगर जाय आगर गुबै दाउसा मोख्रेब खांखिलर आगर फारौ मेगन आगर बेफोरखौ बुं बुंनो हायो आरो नोंथां।
औ।
जाय दासिमबो बे फोर आगरफोरा जोंनि बर'आइजोफोरनि गानग्रा दखनायाव सोलिबोगासिनो दं। दासिमबो जोंना बर आइजोफोरा बेफोर आगरफोरखौ बावाखै। बिदिनो जोंनि ओनसोलखैबो बेफोर आगरफोरखौ बाहायनानै दासिमबो दख'ना दानायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
जोंनि ओनसोलखै खायसे खायसे आइजोफोरा रांखावरिनि आंखालावबो दख'ना दख'नाखौ दानानै फाननायखौ नुनो मोनो नोंथां। मानोना जोंना बर'फोरा न'खरनि बांसिन रांखावरिनि जेंनायावनो गोग्लै सोनानै दं नालाय। बे गोग्लैसोनायनिफायनो सिखारनो थाखाय जोंनिया दख'नाखौ खायसे खायसे आइजोफोरा दानानै फाननायखौ नुनो मोनो आरो नोंथां।
औ।
आर'नाइनि आगर होनोब्ला जोंना हाजो आगरानो गुबै। मानो होनोब्ला जोंना आग' आर'नाइनि आगरा गोदोनिफायनो हाजो आगरानो सोलिबोगासिनो दं नोंथां। मानोना आर'नाइनि आगरखौ जों गुबुन आगर खौ होनो हाया। दा नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन नामा नोंथांनि ओनसोलनि बागै?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलावबो नोंथांमोननि ओनसोलाव जेरै हिसानखौ दानानै आइजोफोरा ओ गावनिनो गोनांथिखौ सुफुङो। ओ बेफोर जोंनि ओनसोलावबो ओ दोङो दासिमबो दोङो आरो गोदोनि जेरै ओ गावनो आखाइजों खुन्दुं लुनानै ओ हिसान दानानै गावनिनो गाननाय जोमनायखौ दुहुननानै लानाय आरो गावनि राङारि लोगोसे गाननाय जोमनायजों लोगोसे गावनि राङारि आंखारखौबो सुफुंनायखौ जोङो दासिमबो नुयो आरो।
औ।
ओ गिबियावनो जोङो बे ओ दख'नाफोरखौ दानोब्ला गिबिआवनो जोङो खुन्दुंनि गोनांथि जायो। खुन्दुंखौ जोङो गोबां रोखोमनिबो मोननाय थाङा मोननो थाङो आरो ओ बेखौ खायफाया न'खरावनो बानायनानै लायो खुन्दुंखौ जेरै लाथानि जा बे फिथोब बेनिफ्रायबो खुन्दुंखौ ओ गावबा गावनो दहननानै लायो आरो। फिथोब लुनानै आरो खायसेया बाजारफोराव बायनानैबो लाबोयो बाजाराव मोननायखौ आरो बेखौ लाबोखांनायनि उनाव ओ जोङो गिबियावनो खुनदुंखौ सोंग्रोनाय जायो आरो हिसान हिसान सोंग्रोनाय जायो आरो बेनि उनाव ओ हारसिंथ' सोंनो हाया बेनिखायनो जोङो ओ साथामसो आइजोफोर लोगो नांनानै बे हाबाखौ जोङो मावनायखौ नुनो मोनो आरो।
औ नंगौ‌
जोङो हिसान ओ दानाय खमायाव ओ माखु जेन्थेर आरो बे नामखौ एसे आंङो बावबाय। औ सोरखि बायदिनि गोनांथि जायो आरो। ओ बेनि उनाव जोङो बे हिसानाव बायदिसिना आगरबो एरनो हायो। जेरै फारेव मेगन आरो हाजो आगर बेफोरबायदिनो गोबां ओ आगरनि दङ। बेखौ जोङो एरखांनायखौ जोङो नुदों आरो। जोङो दख'ना दानायनि अनगायैबो आइजोफोरखौ आर'नाइ फालि आरो गामसा आरो बे बिहु फालि होननाय दङ बेखौबो जोङो दानायखौ नुदों आरो नोंथां। आरो बेखौ दानानै जोङो न'आवल' बाहायनायनि अनगायैबो गोबां आइजोफोरखौनो ओ हाथाइ बाजारफोरावबो गावनि गोनांथिनि थाखाय राङारि आंखालफोरखौ सुफुंनो थाखायबो जोङो ओ बाजाराव फाननायखौबो नुनो मोनदों आरो।
अ
आरो दानि दिनाव गोदान मुगा नालाय बेनिखायनो जोङो बे गोदोनि हुदा जेरै साल खुन्थायाव एसे खम नुदों आरो बे गोदान मुगानि जा मिचिनजों दानाय बेफोरखौ जोङो बाहायनायखौबो नुदों आरो जोंनि ओनसोलाव। नोंथां। औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव बे गोदोनि जा हुदा ओ फिथोबनिफ्राय खुन्दुं लुनाय नै ओ हिसान दानाय बे हुदाया दङना गैला नोंथां?
बे हुदाया ओनसोलखै गैला नोंथां। जोंनि ओनसोल खै दा नुयो होनबा बे गोदान मुगानि जि
औ खोनादोंना नोंथाङा आंनि बुंनायखौ?
औ नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो हाबावगोन नामा?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव बांसिन आइजोफोरानो बे बायनाय खुन्दुंखौ बाहायनायखौ आङो नुनो मोनदों आरो। आरो बे फिथोबनिखौ जोङो खायसे खायसे आइजोफोर खौ लसो ओ बाहायनायखौ नुदों आरो। बेखौ गावनो लाथाखौ फिसिनानै बेनिफ्राय ओ फिथोबखौ जो फिथोबनिफ्राय जोङो खुन्दुं आखाइजोंनो फिथोब थुनानै खुन्दुं लुनायखौ। औ नोंथां बिदिब्ला जोंनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ दोनथ'नो हासिगोन दे नोंथां।
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां।
औ गोजोन्थों।